औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
अ नोंथ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ।
अ नोंथां आंथ' जेबो खालामथ'वाखै ओरैनो बिफांनि साहा गाहायावहाय आङो जिरायनानै दङ दायो।
ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै सावरायनो सानदोंमोन।
अ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ। जोङो होमबा कपििकखौहाय नानि सायाव लानोसै होमबा
औ जागोन।
औ जोङो नाखौहाय गोबाङानो गोबां न'खरावनो बेफोरबायदि फख्रि दङ ना। औ जेरै जोङो फुख्रियावहाय ना फिसिनानै जोङो न'खर न'खर ना फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नाखौ जोङो बेफोरबायदिनो जेखौ जोङो हाग्रानि ना बुङो बे गोरखाय बा बेफोरबायदि दुब्लियाव गुर मोननाय। खौ जोंनि ओनसोलाव हाग्रानि ना बुङो।
औ
आरो जों जेखौ ओ न 'आव फिसियो बे नाखौ जोङो फुख्रिनि ना बुङो। आरो
औ औ।
औ जोंनि जोङो दा बै फुख्रिनि नाखौ माबोरै फिसियो होनोबा नोंथांनो आं फंनैसो फोरमायनोसै।
औ जागोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन गोसो गोथारै।
औ। जेरै जोंहा बेफोरबायदिनो जेसिपि बा कक्लें गारिजोंाय माबा गारिजोंहाय जोङो बेफोरबायदिनो हाखर जावनानै लायो बा फुख्रि गोथौ गुवारै जोङो ना फिसिनो थाखाय जोंहा बेफोरबायदि जावनानै लानायखौ जोङो मिथिदों।
औ
बेफोरबायदिनो गिदिर गुवारै बिगासेनि जखन फुख्रि बानायदों ओमफाय बेयावहाय जोङो बेफोरबायदिनो दैज्लां समावथ' ना फिसा फिसा ना फुवान मोनो नङा होमबा न नोंथां। औ बेखौ जोङो बेफोरबायदिनो ओ फुख्रियाथ' जों ना एसे गिदिर नालाय बिनिखायनो जोंडो ओ फनसासखिजि केजि बा सरलिस केिजिसो जोङो ना फिसाखौ हगारफैयो आरो
औ।
मा मा नाखौ हगारो होनोबा गिबियावनो जोंहा ओ औ ओमफाय बाहु कमलकात ना ओ जेखौ जोङो बुङो ओ रौ मिरगा आरो बिनिफ्राय जोङो सि ओ स्टिल नाबो मोनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव नाखौ बेलेग बेलेग ना नामजोंबो बुङो जानांगौ नोंथांमोननिथिं बेलेक बेलेकबो बुङो जानांगौ आरो
औ औ जाखायो बिदिया
औ आरो जाय नाखौ एसे गिदिर ओ ब्रेकेट ना होनो बियो बोसोरनै बा बोसोरसेबा गोबां गि दिर जायो आरो
औ
जोङो नाखौ बोरै फिसियो होनोबा जोङो बेयावहाय नाखौ जोङो एसे देरनो थाखाय ओ इउरिया या ओ हासारबो होनो हायो आरो नाखौ जाहाथे एसे थाब ओ देरथों होनना नै बिनिफ्राय जोंडो आदार होबाय थानांगौ जायो जेरै- ओ अफ्रि बा गुन्दै बेफोरबायदिनो साफ पटफोरखौबो जोङो ओ बे फख्रियावनो दैजों लगायनानै जोङो होनो हायो आरो
औ
आरो जोङो नाखौ बुङोबा हाग्रानि ना बेयावहाय जोङो बेफोरबायदिनो मागुर सिंगि बा खुसिया ना फिथिख्रि यि ओ थुरै ना बोथिया ना नास्राय ना गोरै बेफोरखौ गो रोखोमनि मोननो थाङो आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां नाया एबेलेबेल आरो गुरबानो मोनजायो नोंथाङा मानि सायाव फंनैसो फोरमायगोन ना?
अ दाथ' गोबां खोथाखौनो बुंलाखाबाय आरो नोंथां बुंनाया सैथोखा माने मोनसेबो नंखायानो नंखाया ओ माने नाखौ जेनेबा मा माजों जायो होनोब्ला
ओ नों नोंथाङाथ' मिथिखायो जेनेबा नाखौ जोङो ओ फ्रायबो जानो हायो लोगोसे ओंख्रिफोरावबो होलानानै जानो हायो ओमफ्राय आरो नाखौ जोङो ओ बाथोन ओरि देनानैबो जोङो जानो हायो बाथोन ओरि देनानै जा-जाब्ला माने ओंखामखौ खोब खुहाबनाय मोनो आङो ओमफ्राय जोङो ना फिसा फिसा बा ना गिदिरखौबो जोङो फ्राय खालामनानै जानो हायो ओ फ्राय खालामनानै जाब्ला माने गोथावनो जायो बि दिब्लाबो ओ मैथाफोरजों जोङो जानो हायो मैथा आलु ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि ओंख्रिफोरजों जोङो जमायै जाफानो हायो दायो आंनि गोसोआव एसे सेबां बिदियाखै। जुदि नोंथाङा मिथियोब्ला एसे बुंनानै होनो हागोन?
औ थारैनो जोङो नाखौ अनलाफोरजों बा सबायफोरजों जाबाबो खोब गोथाव मोनो।
औ
ओ जेखौ जोङो फुख्रिनि ना आं नोंथांनो एसे सिगाङावसो फोरमायलांदों मोन जे फख्रिनि नाखौहाय फख्रियाव फिसिनाय ना होननानै
औ
बे नाखौ जोङो दैज्लां समाव जुदि ओ हगारफैयोबा जोंना बे नाया एसे मसें टाइमावहाय मेसेआवहाय जोङो बे नाखौ सारनानै जाहैनो हायो आरो
औ
आरो बे नाया गोबां ओ ना लानानै ना अबेबा नाया थाब देरो बबा अबेबा नाया देरनो हाया आरो ओ जों बिदिनो ना गिदिरखौ सारनानै जोङो बेफोरबायदिनो सबायजोंबो जानो हायो बिनिफ्राय ओ अनलाफोरजोंबो जानो हायो बेफोरबायदिनो ओ औवा मेवाइफोरजोंबो जानो हायो आरो जोङो
औ
आरो दाथ' दैलां बोथोर नङा होमबा नों थां औ जोङो दा ओ मैथाफोरजोंबो जानानै खोब मोजां मोनो मैथा मैथायाबो मोननै दङ गोखा दङ गोखै दङ मैथा बांगाल मै था गोखै जायखौ जोङो बुङो
औ
ओ दा ओ हाग्रानि ना गुरबाबो खोब मोनो जोङो बेखौ बेपोरखौनो दैलां समाव ओंख्रिया एसेबाबो प्रब्लेम जायोना ओंख्रि बारा दैलां समावहाय अखा हान नायजों बा दै बाना लोमनायजों जों बारा मेैगं थाइगं गायबो बारा थाहैनो नागेरा आरो बिनिखायनो जोङो ना सारनानै लाबोनानै जोङो मैथा गोखैजों बा मैथा बांगालजोंबो जों जा नो हायो आरो
औ नोङो ओमफ्राय नोंथां लाहानाव फुख्रिफोर दंना गैया?
ओ जोंहानाव नोंथांनो दहाय फोरमायखादोंमोन आङो जोंहानिया ओ बिगासेनि जख' ओ फख्रि जावनानै लादों मानो होनोबा नाजोंबो गोबां इंकाम खालामनो हायो बेफार बिजनेस मावनो हायो ना फालांगिजोंनो
अ ओं नोंथाङा खोन्थादोंमोन ना आं माने गोसोआव थायासै माने
ना नाखौ फिनानैबो जोङो न'खर खरस जानायावबो सुंथानो हायो बा गथ' गथायनो कलेज इस्कुल फरायनायावबो एसे खरसा मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बिथोनावनो जोङो नाखौ फिसिनानै फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरो।
औ नंगौ थारैनो सैथो नोंथाङा बुंनाया नंगौ।
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो ना माग ओ ना थाइलेण्ड होनो ना जोङो ना थाइलेण्ड बेखौ बारा मोननो थांलिया आजि खालि। खौ जोङो न'आवनो हाख'र जावनानै दै होनानै न'आवनो फिना फिसिनो हायो आरो।
औ औ।
बे नानो थाखाय जोङो एम्बु बा बेलेग बेलेग आदार होनांगौ जायो आरो।
औ। औ। ओमफ्राय जोंहानि न'आवबो माने फुख्रि दं आरो ना फुख्रिया माने मोननै मोनसेया मोनसेया बारियावहाय दङ ओमफ्राय मोनसेया माने दुब्लि लियावहाय दं आरोना बे बारियावहाय जोङो माने माखासे माने जेरै नास्राय ना गोरै ना ओमफ्राय मागुर ना बेफोरबायदि नाखौ माने बेफोरबायदि नाया दं आरोना बे बारिनि फुख्रियावहाय। ओमफ्राय बे दुब्लि बा फोथारनि फुख्रियावहाय बिदिनो सान्दा ना ओमफ्राय मिरगा ना पंकस ना बेफोरबायादि नाखौ हगारनाय जादों आरो ना जोंहा लोगोसे दाख्लैबो जोंहा बाबाया माने फानहरदों बे दुब्लिनि दुब्लिनि नाखौ बे फानहरनायावहाय जोंहा फैसा मोननो हादों गोबांखौनो ओमफ्राय बे जोंहानि बारिनि फुख्रिनि नाखौबो फानहरदों। बेवहायबो जोंहा फैसा मोननो हादों। मानो होन्ला बे नास्राय नाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव जानो बिराद मोजां मोनो। बेनिखायनो आरो
औ आंबो मिथि आं नोंथांनो फोरमायनो बावदों जोङो हाग्रानि ना खौबो जोङो गावनि न'नि फुख्रियावनो जोङो बेखौबो फिसिनो हायो आरो।
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो गुरनानै बा सेनफोराव नांबाबो जोङो फुख्रियाव हगारना होफै देरनानै थायोबा उनफोराव जोङो बेफोरखौनो फाननोबो हायो जानोबो हायो आरो। आरो
औ
बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनिफोर फोरमायनो हागोन नोंथां।
माने बे फुख्रियावहाय बिदिनो फिसा बिला ना नाफोरबो थायो आरोना। जेरै ना मावा फिथिख्रि ना ओमफ्राय उन्न्दै सोलाग्रा ना बिदिबो दङ'। दा नोंथांमोननिथिं एसे आलादाबो बुंङो जानांगौ।
मानो होनोबा ओनसोल ना लाना ओनसोल जोंनि ओनसोलाव बेलेग बुङो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेलेग बुङो बेखायनो जोङो बारा मिथिलाया आरो। नोंथां ना
औ बिदि जालायो आरो ना माने
औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे नानि सायाव सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथाङा नानि सोमोन्दै फंनै सो बुंनायनि थाखाय।
औ जागोन दे नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोनथों।